औ औ खोनादों नोंथां औ।
अ मा खालामदों नोंथां दायो?
नै नोंथां आङो दा आंहा देहाया एसे गाज्रि नोंथां। गोबां गोजांनाय मोनदों आङो सान्दुंसो सायगासिनो नोंथां।
अ एफा गरमावनो नोंथां।
औ नोंथां माने आंनाव मिलेलिया जादों नोंथां माने गोजांबाय थादों आं नोंथां।
अ अ बिदियाथ' मुलिफोर जाबा थाब हामो नोंथां एसे मुलिफोर जानानै ला। जेनेबा नोंथाङा औ फुंनि ओंखामखौ जा खांबायमोन नामा नोंथाङा? अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
औ नोंथां दाथ' आं लोमजाबाय थादों आङो माने। दालि आलुसोमोन नोंथां जोंना फुङाव नोंथाङाबो जाखांबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां आंबो जाखांबायमोन नै जोंनाबो माबासो ओंख्रिया। जोंनाबो माबासोमोन सबायजों साम'सोमोन नोंथां।
अ नोंथां।
औ औ खबरफ्राथ' मोजाङानोखादा नोंथां?
खबरालाय मोजाङानो आंना।
अ माइनि आबादफोरखौलाय गायखांबायमोन नामा?
गायथ'वाखै नोंथां जोंनिथिं गोबां बेफोरबायदिनो खरान बोथोर सोलिगासिनो नोंथां माने। दैफोरानो गैथ'वा नोंथां
अ खबरा मोजाङानो आंनाबो नोंथां माने कल खालामनायनि जाहोना माने मोनसे आयदाखौ लानानैसो नोंथांजों जेनेबा अब्ला आं एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ नोंथाङाबो ओरैनो दङब्ला जेनेब्ला जोंहा आयदाया जाहैबाय माने रां रुफाफोरनि सायाव सायावसो एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन
बिब्दिब्ला नोंथाङानो नोंथाङा जा हायो एसे फोरमायनानै होदो दे रां रुफाफोरनि बागै
औ जागोन नोंथां रां रुफा होनोब्लाथ' नोंथां नोंथां माने जोङो बयबो मिथिखागौ नोंथां आथिखालाव रां रुफा गैयाब्ला जोंहा माने मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बे खामानिया जों जाफुंसारनायखौ नुनो मोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
रां रुफा बुङोब्ला माने जोङो जेब्ला मोनसे खामानि मावनो थाङो एबा फालांगि मावनो थाङो अब्ला नोंथां दा बे समाव माने जोंनो रां रुफाखौ जोबोद गोनांथि जायो नोंथां जेनेबा जोङो मा माबा मोनसे बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो दाउ फारामफोर अमा फारामफोर खुलिनो थाङोबा गिबियाव जोंनो रां रुफाखौसो नांगोरगौ जायो नोंथां आरो रां रु अफा गैयैनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा माने बेफोरबायदिनो दाब दाब गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहै गोना जायो नोंथां न'खरखौ सालायनो थाखाय न'खर खुंनो थाखाय रां फा गैयैनि जाहोनाव जोङो सोलोंथाइखौबो मोजाङै लानो हाया नोंथां रां रुफा माने मोजां फरायसालिफ्राव मोजां मुलुगलोंसालिफोराव जों हाइ लानानै जोङो माने साख्रिफोर एबा बेफोरबायदिनो मोजां मोजां फालांगिगिरिफोर जानो हायो नोंथां
औ औ हायो नोंथां औ
बा गैयैनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा माने दायो बेखार जानानै दं नोंथां माने रां रुफायाखौ अबाव मोनगोन अबाव मोना बेफोरबायदिनो आबाद खेथि मावनोबो गिबियाव माने रां रुफासो नांग्रोगौ नालाय नोंथां
औ औ
गैयाब्ला जोङो माने गिबियाव माने आबाद खिथिखौ मावनो हाया नोंथां। रां रुफा थायोब्ला रां रुफा थायोब्लासो जों माने बेफोरबायदिनो गिबियावथ' आबाद मावनो थाखाय जोंनो आबादनि बेफोरबायदिनो बेगरफोरखौ नांगौ जायो नोंथां। आरो हासार बायदि बायदिखौ जोंनो नांगौ जायो जायनि जाहोनाव। जोंनाव रां रुफा गैयाब्ला जों बेफोरखौ जोङो बायनो हाया नोंथां
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो रां रुफा गैयाबाथ' जोङो माने सुबुंफोरा माने जिउखौबो खहा खालामनांगौ गोनां जायो नोंथां। जेनेबा जोंनाव रां रु गैयाब्ला जोङो जोङो समनि गेजेरावथ' जों मानसि सुबुंफोरा माने बेमार आ जाय फोराथ' जाखायो नोंथां बेफोरबायदिनो रां रुफा गैयाब्ला जोङो मोजां मोजां देहा फाहामसालिफ्राव माने नायनो हायैनि जाहोनाव जोङो माने सिखितसा लानायैनि लानो हायैनि जाहोनाव रां रुफानि आंखालाव माने सुबुंफोरा माने जिउ गोमानांगौ गोनां जायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
आथिखालाव जायनि आखाइयाव रां रुफा गैया बिसोरो मान सनमानखौबो मोननो थाङा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ
खोनानो मोननायावथ' नोंथां आङो बेफोरबायदिनो जोङो माने जों लाइमोनफोरा आथिखालाव माने गोबां रां रुफा खामायनायफ्राव गोसो होनांगौ नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां गोसो होनांगौथ' आरो
नोंथां रां रुफाफोरखौ बुङो। अब्लाथ' जोङो माने आथिखालाव रां रुफा खामायनाया जोङो सानना नाहरोब्ला माने गोरलै राहा नङा नोंथां।
औ औ
मानोना गोबां जानाय मुवा बेसाद बेफोरबायदिनो नांगौ जिनिसफ्राबो गोबां बांबाय आरो बिदिनो मुवा बेसादनि बेसेनफ्राबो गोबां बांबोनो हमबाय नोंथां।
औ औ
ए सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावबो माने गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो नोंथां। जायनि जाहोनाव जेनेबा गुबुन मोनसे हादराव अनजिमा बांगोन एसेनो रां रुफानि गोनांथियाबो गोबां जागोन नोंथां। जेनेब्ला जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायखौबोथ' जोंनो गोबां नांगोन सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे नोंथां। आरो बेजों लोगोसे रां रुफाखौथ' जोंनो नांगोन नोंथां। बिनिखायनो जोङो माने बयबो आथिखालाव रां रुफा खामायनायाव गोसो होनांगौ नोंथां। खायफा सुबुंफ्रा बेफोरबायदिनो दाब दाब गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैनानैब्लाबो बेफोरबायदिनो रां रुफाखौ आरजिनो हाया नोंथां। नाथाय नाथाय खायफा सुबुं सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो न'आव थानानैनो जेरै जेनेबा मबाइल एबा लेपटपफोरजों बिसोरो रां रुफाखौ खामायनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां गोरलै राहायावनो
औ नंगौ नोंथां ओ
गोरलै राहायावनो रां खामायनो थाखाय जोंनो गियान नांगौ नोंथां आरो जोंनि गियाननि गियानखौ मोननो थाखायब्ला जोंनो सोलोंथायाइ नांगौ नोंथां। आरो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोंनो रां रुफा नांगौ नोंथां। ए रां रुफा रुफाया माने जोंनि जिउआव माने सेथियाव होनब्लाबो जोङो खाथियाव दोननो हायो नोंथां।
औ औ हायो
माने जोंनो जिउआव सेथि माने सेथियावनो माने जोङो रां रुफाखौ दोननांगोन बिनि उनावसो जोङो गुबुनफोरखौ दोननो नांगोन नोंथां। खोनानो मोननायावाथ' जों नोंथां जोंङो रां रुफा गैयाब्ला जोङो माने जोङो बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगाफ्रावबो हान्थिनाया नोंथां।
औ औ
औ जेनेब्ला जोङो रां रुफा गैयाब्ला जोङो जोंथ' लाइमोन बैसो समाव बेफोरबायदिनो गोबां रंजा खुसि थायो नोंथां इयुन फोराव जेब्ला रां रुफानि गोनांथि जायो अब्ला जोङो माने ए बेफोरबायदिनो माखासे खैफोदफ्राव गोग्लैनो हागौ नोंथां। जेरै जोंङो जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि लाइमोन समाव जोङो बेफोरबायदिनो जिउनि लोगोरिफोर मोजां मोननाय थायो नोंथां।
औ औ
बेफोरबायदिनि उनाव जोङो रां रुफा मोजां आरजिनो हायाबो जिउनि लोगोरिफोरखौबो जों नागारलांनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
आं बेफोरबायदिनि उनाव माने जोङो मोजां साख्रिफोर मोजां रां रुफा मोजां फालांगिगिरि जानो हायाब्ला माने जिउनि लोगोरिफोराबो जोंखौ नागारलाङो नोंथां
औ नंगौ नंगौ सैथो बाथ्रा नोंथां
बिनिखायनो जोङो माने रां रुफा आरजिनायाव जोङो गोसो होनांगौ नोंथां
औ औ
बिदिब्ला नों नोंथाङाबो रां रुफानि सायाव एसे ओ फोरमायना होगोन नामा नोंथां माने आङो आंबो जि हायो बेखौ आङो नोंथांनि सिम फोरमायना होबाय नोंथां नोंथाङाबो एसे आंनिसिम फोरमायना होदो नोंथां
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङाबोथ' रां रुफानि बागै गोबां बाथ्राफोर बुंबाय नोंथांनिफ्राय आं जेनेबा गोबां बाथ्राफोरबो मोनथिनो मोनबाय बिब्दिब्ला आं मोनथि मिथिनाय बायदियै जेनेब्ला आंबो रां रुफाफोरनि बागै नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै हरनोसै ना नों
औ नोंथां जागोन
औ जेनेब्ला जोंहाथ' रां रुफा होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो आरो जोंहा जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय मोनसे जिराद एबा मुवा बेसाद होनजायो आरो रां रुफा ओ जेनेबा औ जों बुंनो हायोदि जेनेबा आथिखालावथ' रां रुफा नङाबानो माने जेबो बो जाला जों बिब्दिनो बबेबा मोनसे जेनेबा मुवा बेसादफोरखौ जों बायनो थाखायबो जोंहा रां रुफा नांगौ जायो आरो दा बै रां रुफाखौ जोंहा जेनेब्ला खामायनो एबा आरजिनो थाखायबो जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो नोंथां सान्दुं अखा बिब्दिनो औ जेनेबा हाजिरा खामला मावनानै बिब्दिनो जों जेनेबा रां रुफाफोरखौ आरजिनांगौ जायो। आरो माने गुबुन फारसेथिं जोंहा मोजां सोलोंथाइ थायोब्ला जों बिदिनो साख्रि बाख्रि लानानै जेनेबा गोरलैयैनो रांफोरखौ जेनेबा आरजिनो हायो आरो रां रुफाफोरखौ
औ नोंथां
दाथ' गोदान मुगा जाबाय नालाय गोदोनि बायदिथ' नंला गोदोथ' जेनेब्ला एसे एनै रांजोंनो गोबां बुरजा बुरजा मुवा बेसादफोर एबा मालफोर माल माथाफोरखौ जेनब्ला मोनगोननायखाय आथिखालावथ' बेफोरखौ जों नुनो मोनला
औ नोंथां
औ माने गोदो गोदाय जेनेब्ला जों आं खोनानाय बायदियावथ' बिब्दिनो जोंहा जेनेब्ला ओ मुवाजों मुवासो सोलायोमोन बिबदिनो जेनेब्ला रां रुफाफोरखौ एसेबां ओ बाहाय मिलायामोन होननानै आं खोनानाय जादों आरो नोंथां दायो औ दानि जुगावथ' जों माने ओ बिबदिनो रां रुफा गैयाबाबोथ' जों जेबोखौनो मोननो थांला दा जोङा हमनानै ला जोङा सानफ्रामबोनि जानाय आदार जेनेब्ला जायखौ जोङो सानफ्रामबो जेनेबा जों फुं सानजौफु मोनाबिलि बेफोराव जों जेनेबा मैगं थाइगं जानांगौ जायो ओंखामजों लोगोसे दा मानि बैफोरबायदिखौ जों बायहैनो थाङोब्ला जों बेफोरबो गोबां दाम दाम जाबाय एबा गोबां रां होनानै जों बायनांगौ जायो।
औ नोंथां नोंगौ।
औ औ दायो माने जोंहा रां रुफा होनोब्ला गोबां गोनांथार
औ नोंथां माने सानफ्रोमबोनि जिउआव माने। ओ जोङो माने फुंनिफ्राय लानानै खारनायसिम फुं जाबाय बेनिफ्राय उन्दुनायसिमाव माने। सान हर माने जोंनो रां रुफानो गोनांथि नोंथांथि जेनेबा जोङो सिखारबाय जोङो बेफोर बायदिनो जोङो खुगाफोरखौ साफा खालामनो थाखाय जों ब्रास खालामो नोंथां। बेयावबो माने जोंहा रां रुफा थांनायखौ जों नुनो मोनो। जोङो बिदिनो मबेलफोर खौ बाहायो मबेलफोरजों बाहायनाय लोगोसे जोंहा रां रुफाया माने। गरफा गरफा गलांनाय बायदि जों नुनो मोनो नोंथां।
औ।
औ नोंथां।
औ औ। दायो नोंथां समाबो थ' जाबाय बिदिब्ला नोंथां आं बिदिब्ला फनखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ औ नोंथां।